हेल' नोंथां औ नोंथां नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथांखौ फननायनि जाहोनानो जाहैबाय माने। नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां थारैनो।
औ नोंथां बिदिब्ला जोंनि माने जोंनि बर' सुबुं माने जोंनि गामि माने जोंनि गामि ओनसोलफोरा माने फाथो आबादखौ माबोरै मावनाय जायो नोंथाङासो फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां?
औ।
फाथो आबाद होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि ओनसोलावहाय जोङो माने मावनाय। खौ नुयो आरो जोंनि आबाद जेन जोंनि ओनसोराव फाथो आबादखौ मावनायखौ जों नुनो मोनो। बिदिनो माने फाथो आबादनि अनगायैबो माने गुबुन गुबुन आबाद मावनाय नुनो मोनो अब्लाबो आं माने नैबे दा नोंथाङा साव सावरायनो एबा नोंथाङा बुंथिनो होनायखौ आं बुंथिना होनोसै जेरै जोंना फाथो आबाद माबोरै मावनाय जायो जोंना फाथो आबाद होननानै बुङोब्ला जोंना फाथो आबादखौ। मावनो थाखाय माने जोंना गुवार मोनसे फोथार नांगोन आरो। बै फोथारावहाय जोंना ओरैबायदि जानांगोन जेरै एसे बोरि आरो एसे दैबो मोननाय जाहाथे जोंना फाथोआ मोजाङै जानो हायो। जेरै जोंना फाथोनि मेन गाहाय आबादा बे जाहैबाय जोंना फाथोखौ माने मेन बुस्थुआ आनो जाबाय जोंहा फाथोनि बिगुर जोंना जेरै फाथोनि बिगुरा गोबां खामानियावनो माने मदद होयो आरो जों
औ।
जेरै जोंना फाथोनि बिगुरखौ जोङोओान दैयावसोना दोनबाय दोननानैहाय जोङो बेखौ‌ बिदिनो बोनानैहाय जोङो बेफार-फालांगि खालामनानै जो माने गोबां रां खामायो आरो बै बिगुरजों जोंना गोबां बस्थु हनाय जायो फाथोनि बस्थ आरो बिदिनो गोबां कारेट फोर बानायो बिदिनो जोंना गोबां रां खामायो फाथोनि माने बिगुरजोंहाय
औ
ओ बिदिनो जोंना ओ फाथो आबाद मावनोथ' जोंनो गिबियावनो जोलै नांगौ नङा होमब्ला नोंथां ओ बिदिनो जोंना फाथो आबाद मावनो थाखाय जोङो जोलै दोनखानाय गैयाब्ला जोङो बिदिनो बाजार फोरनिफ्राय एबा नार्सारिनिफ्राय लाना फैनानैहाय जोङो बेखौ एवनानै दोननाय ओ दुब्लि फोथाराव एबा बारियाव आरो जों खनसे फिन एवफिननानै जोङो बै बेगरफोरखौ माने गारसन गारसन होनांगौ आरो नोंथां बेखौ जोङो साबस्रि साबस्रि गाजा बारसन होनायनि उनाव बियो मास मोनसे सिथारनानै माने बियो बिफां फुलि जा बिफांनि महर लागोन जेब्ला जोङो बिफांनि महर लागोन अब्ला जोङो बे खौ जेरावहाय जोंना ओ फोनाय जोब जादों जों बेखौ माने फुख'नानै होनांगोन आरो नोंथां बिदिनो फुख'नानै होयोब्ला जोंना बि फाङावहाय मोजां जागोन औ बिदिनो जोंना फुख'नायनि उनावहाय जों बे खौ बाजारफोराव बेफार माने बाजारफोराव जोङो माने फानहैयोब्ला माने जोङो मुथायावनो ओ नैजि थामजि बिदि रां मोनो आरो नोंथां बेनि उनावहाय जोङो ओ बिदि दा बेखौबो जुदि फाननानै रां खामायनो हायोब्लालाय जों मानोथो बे आबादखौ खेथि खालामनायखौ जों मानो गारनो नङा होमब्ला नोंथां आरो जोंना ओ बिदिनो बे लासै लासै बिफाङा गिदिर जायोब्ला जोङो माने बेखौ बिजौखौ सेसनाबो जानो हायो बिदिनो जोंना बे बिजौखौ सेसनाबो जानो हायो फाननो बाहायो आरो लोगोसे जोंना बै बिफांखौ फोजोबोबा जोङो बेखौ माने देरनायाव लासै एबा बिलाइ खानो जानायाव लासै मोननाय नङा बिनिखायनो जोङो बिफांखौ फोजोबनानै जोलैखौ बुथारनानै लानो लानाङा आरो माने ओ माने बेखौ आबाद मावदों होननानै जोङो फोजोबनानै लायोब्ला जोङो बेखौ माने जोबथा जोबथा माने बेखौ बेनि फा थोनिफ्राय जा जा मोननो गोनां बेखौ माने जों मोननाय नङा बेनिखायनो जोंहा ओ फाथोखौ गेदेर खालामबाय खालामनायनि उनावहाय जोङो बिलाइफोरखौ खानानैहाय ओ जेरै खानानै न'आव लाबोनानै बिदिनो ओ थारा एबा पारटिफोराव फोरानबाय फोराननायनि उनावहाय बियो नोंथां बेयो माने फाथो फाथोनिफ्राय बेयो नारजि महर लागोन आरो नोंथां जेब्ला बेयो फाथोनि महर लागोन अब्ला ओ जोङो बेखौ माने गोबां खामानियावनो ओ बाहायनो हायो आरो नोंथां
औ
जेरै जोंना ओ बुंनो थाङोब्ला ओ फाथोखौ जों फाथोनिफ्राय नारजियाव महर लानाया मानोे जोंना जेरै गोबां खामानियाव ओ मदद होयो होननानै बुङोब्ला जोंना जेरै गामिफोरावहाय सोरबा सुबुंफोरा
औ
थैयोब्ला जों बेफोरावबो नारजि हरगारनाय जायो आरो लोगोसे जेरै जोंना ओ कास जायखौ जोंनो दाहा हेगारनाय बेयावबो जोंना ओ बे नारजिखौ हरगारनाय जायो ओ जोंनि सुबुं फोराबो जायोखि माने नारजि अर गारबासो बै थैनाय सुबुंजोंहाय जोंना सोमोन्दो गैला जागोन होननानै माने जोंनि सुबुंफोरा फोथायनानै बे हाबाखौ माने गोदोनिफ्रायनो गोदो गो दायनिफ्रायनो आथिखालसिमबो जोंना बे बे नारजि फाथोनि बे फाथोखौजों जों फोथायनायखौ आथिखालावबो जोङो माने ओ मावबोगासिनो आरो खामानिखौ नोंथां बिदिनो जोंना थालांबाय थागोनखौ जोङो बुंनो हायो। जों बे नारजिया ज रारनाय माने माब्लाबाबो थैनानै थांनाय नङा एबा जोब नानै थांनाय नङा आरो नोंथां बिदिनो जोंहा बेफोरनि अनगायैबो जेरै ओंख्रि जानो गोबां गोथाव जायो। जोङो नारजिफोराहाय बिदिनो गोबां गोथाव माने नोनो बुंनोनो नाङा आरो जोंना बिनि नो लुदै जानायखौ आरो बिदिनो जोंना न'फोराव संना जानायनि अनगायैबो जोंना जेरै आथिखालावहाय बर' हटेलफोराव बे नार फ फनानै म गोबां रां खनो
औ।
गोबां मुंदांखा जोंनि नारजि ज अमाया माने बाहेरनि मानसि फोराबो मोनथिगौ आरो नोंथां। बिदिनो आरो जोंना बेफोरखौथ' जोङो नारजि गोबां खामानियावनो हेफाजाब मोनो आरो बिदिनो जोंना जेरै बुंनो थाङोब्ला फाथोनि बिगुरखौथ' जों आङो एसे आवगायायावसो बुंलांबाय बिदिनो जोंना फाथो बिनि बिगुरजोंबो गोबां रां खामायनो बेफोरखौ जुदि जोङो मावाब्ला बेफोरखौ जुदि जों खालामाब्ला जोंथ' बेफोरनिफ्राय रां माने रांखौ मोननाय नङामोन नोंथां बेनि बेओंखायनो जोंना आथिखालावबो माने फाथोनि आबाद मावनायखौ माने रावबो सुबुंफोरा माने गारनानै आरो जोंना फाथोनि आबाद मावनो थाखाय बोथोरा दङ। सुङा जानो नांगौ आरो न दां होमबाना जोंना फाथोनि आबादा साब फिनजायो आरो जोंहा माने बांद्राय गरमबो नङा बांद्राय गोजांबो नङा बिदियाव जायोब्ला जोंना फाथोआ बांसिन जायो आरो नोंथां बेनिखायनो जोंना सम नायै सम नायै माने जोंनि आबादारिफोरा माने बे आबादखौ मावनाय जायो आरो नोंथां माने जों फाथो होननानै बुङोब्ला फाथोनिफ्राय गोबां बिदिनो हेफाजाब मोनो। आरो जोंनो नांगौआव जोङो बाहायनो मोनो जों फाथो आबादखौ मावनानै लायोब्ला
औ।
आरो जोंना बै फाथोनि बिगुरनिफ्राय जोंना बेफोरबायदि प्रस्थाबफोर बानायनायल' नङा जोंना गोदोनि दिनाव बेखौ माने साथियाव बिदिनो खेरानसि थावजोंहाय अरबो लागायनानै गोदो गोदायनि आबौ आबैमोना माने बिदिनो सोलिबोगासिनो दङोममोन आरो मानो होननानै बुङोब्ला जोंना फाथोनि दिरुंजों अरल' गायोब्ला स खेरानसे थावजों आरो फ फाथोनि बिबुरजों अरल' गायोब्ला जोंना जोङो जेरै बिराद माने स्रां होयो बियो नोंथां स्रां होनानै बिदिनो जोंना गोबां सुबुंफोरानो नै गोदो आथिखालावथ' जोंना मोब्लिबनि मदनि जुग जाबाय नालाय गोदोनि दिनाव जोंहा मोब्लिब गैयोन नालाय ओंखायनो बेखौनो माने फ महरै गनायनानै लाबोदोंमोन आरो नोंथां बिदिब्ला नोंथाङाबो नोंथांमोननि ओनसोलाव फाथोनि अनगायैबो गुबुन मा मा आबाद मावनाय जायो बिनि बागै एसे सुंद'यैबाबो फोरमायनानै होनो हागोनना एसे
औ जागोन नोंथां औ थिग बेबायदि बिदिनो जोङो बाथो आबादनि सोमोन्दै माने नोंथाङा गुवारारैनो फोरमायना होलांखाय आरो नोंथां। औ माने नोंथाङा जेरै बुंनाय बायदि जोंनो फाथो आबादखौ फोनो थाखाय जोंनो गुवार जायगा नांगौ।
औ
औ बेनिफ्राय जोंहा जोङो फाथो आबादखौ जोङो माने मेसें बोथोराव बांसिन मावनाय जायो आरो नोंथां औ औ माने बेयो बेगरखौ जों अ फैयोब्ला माने बे दै मोनोब्ला माने जोंनिया बे र'ज'नो नागिर गोजा आरो नोंथां
औ नंगौ
औ बेनिखायनो जोङो माने बांसिन मेसें बोथोराव फाथोखौ फोनाय जायो आरो दा औ जेरैहाय जोंङो बेबायदिनो गोदोहायथ' जोङो माने जानो आन्था जानो आन्थाल' बेबायदि फाथोखौ फोना लानायखौ जों नुनो मोनोमोन। औ दानि सुबुंफोराथ' नाथाय बेफार फालांगिनि थाखाय गोबां बिगा बिगा फाथोफोरखौ फोना नानै लायो आरो नोंथां औ बेबायदि फोनानै माने जोंहा एसे गोजौ गोजौ जायोब्लानो जों बेखौ फुनानै मुथा मुथा खालामनानै गोबां माने फाननानै गोबां माने बे रां आरजिनो हायो आरो नोंथां औ औ माने दानि सुबुंफोरखौ जों नुनो मोनो जे फाथोफोरखौ जोंहा फाथोनि अनगायैबो गुबुन बेबायदिनो मैगं थाइगं जेरैहाय पटल भिन्दि लाव लेस्रा बेफोरखौ माने बिगा बिगा गायनानै गोबां माने हाथाय बाजाराव फाननानै बेबायदिनो गुबुन गुबुन गोजान गोजान जायगायाव लांनानै माने गोबां रां आरजिनायफोरखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
औ औ बेबायदिनो जोंहा नोंथाङा बुंखालादों। बिदि फाथोआ माने जोंनि बर'नि मोनसे एंगार हायि माने सोमोन्दो दं आरो फाथोआ औ बेबायदिनो गामिफोराव जोंहा सोरबा सुबुं रुंसारि जायोब्ला बेबायदिनो जोंहा बेखौ दाहा हेगारनाय जेरै बाहायनाय जायो औ बेखौ नारजि अगारब्लासो जोंहा माने बेबायदि सुवा सुथे खारो होननानै जों मिथियो आरो नोंथां
औ नंगौ
औ बेबायदिनो जोंहा माने नारजि माने बर' बर' हार बर' हारिनि सुबुंफोरजों माने मोनसे सोमोन्दो दङ होननानै जों बुंनो हायो आरो नोंथां। औ बेनि अनगायैबो जोंहा माने मेसें बोथोराव जोङो बेबायदिनो गोबां जोङो मैगं थाइगं गायनानै लायो जेरैहाय जोङो जोङो खनासेब्लाबो न'आव जानो थाखायनो जोङो लाइ लाफाफोरखौ फोना लायो। औ औ बेनिफ्राय जोंहा बेबायदिनो जोङो मेसें बोथोराव बेबायदिनो मटरबो फोनाय जायो औ मटरखौ जोङो माने खायसेया माने नाराथिलियावनो फोनाय जायो आरो खायसेया माने खायसे खायसेया आरो सोरबा सोरबा माने बेबायायदि दुब्लिखौ हालेवलि जोबनानै फोनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो नोंथां। औ बेबायदिनो जोंहा माने बेबायदि नाराथिलियाव फैयोब्ला बांद्राय फि फिथाइ जाया बेनिफ्राय हालेवनानै फैयोब्ला बांसिन फिथाइखौ थायनायखौ नुयो होननानै जों मिथियो आरो नोंथां। औ
औ
बेबायदिनो जोंनि बर' सुबुंफोरा बेबायदिनो बेबायदि आबाद मावनानैनो माने मैगं थाइगं गायनानै गोबां रां आरजिनायफोरखौ जों नुनो मोनदों आरो।
औ नंगौ नोंथां औ
औ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय नोंथांजों माने फाथो आबादनि सोमोन्दै रायलायनानै गोबां गोजोननाय मोनबाय
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय दे बिदिब्ला नोंथां